हेलौ, नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ होनबा जोङो दसे हारिनि बागै सावराय जायो बे दसे।
नंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ। होमबा जोङो। ओ हारिनि बागै होनबाथ' जोंनिया हारिनि थाखाय जोङो जानाय, लोंनाय, गानाय गासैबो जोंनि हारियावनो गोलैयो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
दा जोङो। हारिनि ओ हारिनि होनबाथाय। फार्स्टआवनो फैयो जोंनि ओ ओ ड्रेसखौ लानानै नङाबा गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि मोन मोनसे हारिनि सिनायथि माने ओ गोदो गोदाय बांसिनानो हारिनि बा सिनायथि बेखौ गाननाय जायोमोन। दानि जुगाव खम नुनो मोनो जायखौ जोङो ओ जेनेबा हिनजाव माहारिफोरा जेरै- दख'ना गाननोमोन सिगां दा माने ओ बर'बाबो जोङो बरना हारसा जोङो बा बेलेग जाथिनि जों सिनायना मोना आरोना हमना मोना जाबाय मानो होनोबा जोंनि बरनि दख'ना बा गामसाखौ गानै जाब बाय बा बेलेग ओ स्परटिं गस्ला गाननाय जाबाय बांसिनानो दखनाखौ गाननायखौ गारबाय आरोना बर' हारिनि होननानै मिथि ओ मिथिसया बा मिथि बिनो हाया बिदि जायो जायो ओमफाय जोङो मानि थाखाय होनोब्लाथाय गोदो गोदाय बांसिनानो दख'ना गाननानै जेरावखि थाङा मानो बा सिख्ला इसे देरनायाबो दख'ना गानोमोन आरोना दानि जुगाव बांसिनानो नुनो नुनो मोनला नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि बागै
नंगौ नोंथां। बे नों थाङा बुंनाया ओ थार बाथ्रा। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो जोङो गोदोनि दिनाव गोबाङैनो हिनजावफोरखौ दखना गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो हौवाफोरखौ गामसा गाननायखौ नुनो मोनोमोन। बेवहाय जों दं दखना होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय गोबाङैनो न'आवनो आखाइजों दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां।
औ।
आरो गामसाखौबो जों दानानै गाननाय बेखौ नुनो मोनोमोन बे दानानै बे गाननायाव जोङो गोबां रोखोमनि गाबखौ एबा आगरखौ होनानै जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन गाब होननानै बुङो नोंथां जोंनिहा थ गोबां रोखोमनि ओ गाब दङ बुंनो थाङोबा जोङो गो-गोजा गुफुर ओ गोसोम एबा गोथां बायदिसिना गाब आरो आगर होननानै बुंनो थाङोबा जों नोंथां जोंनिया ओ हाजो आगर ओमफाय दिंखिया आगर बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि आगरखो होनायखो नुनो मोनो नोंथां नोंथाङा ओ नोंथांनि जायगायाव एबा ओनसोलाव मा रोखोमै दखना एबा गामसाखौ दायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोङो ओ दखनाफोर दायो होनबाथाय बांसिनानो दा माने दानाया गोदोनो बांसिनानो दाननानै गाननायखो नुनो मोनोमोन आरो ना। दानि जुगाव आं बांसिनानो दानायखौ आरोना ओमफ्राय जोङो ओ दानाय दानायनि बागैथ आंबो बारा मिथिया आरोना ओमफ्राय ओ जा हायो जोंङो सोलोंना लानांगौ बेखिनिखौ आङो बुंनो सानो।
नंगौ नोंथां।
सिगां जों ओ न'आव दानाय बा इन्दिनि दखना जा इन्दिनि फालि जा बांसिनानो नआव दानायखौ गाननायखौ नुनो मोनोमन आरो दानि जुगाव माने इन्दिनि जि बेखायनो बारा ओ लानायखौ नुवा एबा जोमग्राखो नुवा मानो होननो थाङोब्ला जोङो हाथायाव बायनो थांबाथाय ओ जों ओ फैसानि अभाबनि थाखायनो बायनो हाया आरोना गोदोहाय जोंङो नआवनो जा एम्फौ लाथा थायो इजोंनो बा खुन्दुं माब माबानानै दानाय जायोमोन दानि जुगाव माने इ बा इन्दि जि लानाया खम जाबाय मानो होनोबा जोंनि बर' हारियाव फैसानि ओरैबाबो अभाबनिखा ओंखायनो जोङो नआव दानायखौ माबा नोंगो जोंनि हारिनिखौ हारिनि मोनसे जा दखना दानाय बा गामसा दानाय बेफोरफोरखौ आरो गोदोनि बायदिनो खामफिननांगो होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बा बाथ्राखौनो बुंदों बे जोंनिया हारिनि बे दानानै गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोङो बे ओ न'आवनो आखाइजों दानाय ना बेखौ जोङो गोबाङैनो हिसान होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां।
अ।
औ बेवहाय दानानै जोङो ओ दानायजों लोगोसे दानानै गाननायजों लोगोसे जोङो बेखौ जोङो बेफार फालांगि हिसाबैबो जों बाहायनो हायो बाजारफोराव लांनानै जों बेखौ ओ बेसेन बा जोङो रां ओ खा रांखौ जोङो खामायनो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेफोरो जोंनि नखर खुंनायावबो जोबोरैनो मदद होयो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि गाननायखौ दासान्दि नुनो मोनोखौ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा नोंथाङा।
औ ओं जोंनि गामियावथ दा बांसिनानो माने जोंनि गामियावथ बांसिनानो दा ओ गोदोनि बायदि नंलिया मानो होनोबा हिनजाव हिनजावफोराबो बांसिनानो दखना गाननायखो ओ माने गारनो हमबाय माने ओ जा सुइजार कुर्ता जायो इफोर बांसिनानो गाननाय जाबाय मानो होनोबा हाबा जानाय ना जायो होननानै होनोबाथाय हमनो हायि जाबाय आरोना। जोङो इफोरखौ गाननाय जोमनायनि बागै जेनेबा ओ हारिनि दख'ना बा एमान मोजां मोनसे ट्रेडसन दखना जोंनि बर'नि जायखौ जोङो बर'नि होननानै सिनायथि मोनो नङा होमबा। बेखौ ओ गारनाय गारनायखौ नुनो मोनो आङो बांसिनानो। ओमफ्राय औ।
नोंथाङा ओ बुंनाय बायदिनो जोंनिया आरो मोनसे जोङो ओ जोबोद गोनांथार होनना बुङो जायखौ जोंनिया आरननाइ ना बे आर'नाइखौबो जोङो गोबाङैनो न'आवनो दानानै ओ गाननाय एबा लानायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां।
औ नोंगौ।
औ नोंथाङा मिथिगौना जोंनिया जि आरनाइ बेखौ गोदो गोदाय जोङो बहा बाहायोमोन गोबाङैनो?
औ नोंगौ नोंथाङा होननाय बायदि बांसिनानो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जेनेबा आरनाइखौ नआवनो दानानै बा लानाय जायोमोन। ओमफ्राय जोङो दानि जुगावहाय बांसिनानो आरनाइ जोङो ओ नआव दानायखौ नुथारला जायखौ जोङो मेचिनजों दानायखौ जाय हाथायाव फानो बेखौसो बायनानै लानाय जायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
आरनाइखौ मायाव बाहायो होनबाथाय जोङो। जेराव जोङो बर' बर'नि मोनसे सिनायथि ओ मुंदांखा आरनाइ जायखौ जोङो ओ मानसिफोरनो मान होनाय एबा जायबाबो हौवा मानसिफोरा बांसिनानो लानाय जायो। बर'नि होनबाथाय मोनसे बर'नि सिनायथि होननानै ओमफ्राय जोङो आर'नाइखौ इनो जेरै सासे मानगोनां मानसि फैबा बा गिदिर गोलाव मानसि फैबा जोङो मान बावनाय जायो होननानै आं मिथिनो मोनो। नोंथाङा आंनि अनगायैबा नोंथाङा बेलेग मायबामोनसे मिथियोबा एसे खोन्थाहरबानो जाबाय
नंगौ नोंथां। नोंथाङा बुंनाया जोबोद थार बाथ्रा बेखौ जोङो आ दा आ गोबाङैनो जोङो मा ओ गदेर मानसि गेदेर मानसिफोरखौ आ सिबिनायाव आ मान बावनायाव बेखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जों जोङो गोदो ओ बुंनो थाङनिया ओ गोदो दाउहा नांनो थाङोबाथाय जोङो बेखौ सानसे एबा हरनि गेजेराव दानानै दिहुना जों बे खौ जाय दाावहा नांनो थांगोन दावहारुनो बेखौ आ उम गानहोनो माने उम बेखौ आ बे दावहारुनो जोङो दानानै दिहुनना होनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां नोंथाङा बे बेखौ मिथिगौ ना?
औ आं बेफोरफोरखौथ' ओ जेनेबा गोदो गोदायहाय बांसिनानो बिजाबफोरावसो मोनोमोन नालाय दानि जुगावावबो ओ बांद्राय बिजाब फरायनायखौ गारबाय एबा आंबो बारा मोनबाङाखै नोंथाङा होननायखाय आंबो होननाय मोनबाय आरोना नोंथाङा थारखौनो होनदो मायावबा आंबो ओ होनानैबो जानो हानाय नोंथाङा होननाय बायदियैनो
नंगौ नोंथां।
नांगौ ओमफ्रायनि आ जोङो आ जि जोमै बा हारिनि बागै होनबाथाय जोङो गोदोहाय बैसागु मोसानो थांनाय एबा आ बेबो मोनसे हारिनि नङा होमबा?
नंगौ नोंथां
आ बैसागु मोसानो थांबाय जोङो गोदोहाय ओ जेनेबा खुगाजों गावनि खुगाजों खननानै एबा दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन। बेबो मोनसे हारिनिनो फ्राय जोङो आ दानि जुगावहाय बांसिन नानो खुगाजो आ खननाय एबा गाव दामनानै मोसानायखौ नुबाङा आरोना मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि हारिनि बे मोनसे आ माबाखौ बक्सबो दामनाय जाबाय बांसिन सिनानो बेफोरखौ सोलायनांगौ होननानै आं आसा खालामो मानो होनोबा जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि जौगानो थाखाय हा माने हारसिं खननानै बा आ मोसानांगौ होननानै आं सानो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि हारिनिखौ सिनायथि आ सिनायथि होनो थाखाय जों बेफोरखौ गोदोनि बायदिनो जि गाननाय जोमनाय गानोमोन बे दख'ना आरो गामसा बायदिखौ गानोबाथाय जोबोद मोजां जागोन
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां औ समाबो जाबाय दानिया जोङो ओ लाखिथनि नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
उम गोजोननाय थाबाय नोंथां।